हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ नोंथांनो फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ आङो नोंथांनिफ्राय माखासे मा होनना बुङो आबादनि सायाव खोथा मिथिनो लुबैनानै हरनाय जादोंमोन फोरमायनो हागोन ना?
औ मा आबादनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों नोंथाङा?
औ जेखुनो जाया जोङो ओरैनो मा मा आबाद मावनानै जोङो जोंनि जिउ राहाखौ लानो हायो बेनि थाखाय
जोंनि जायगायावथ' आबाद होनोबा माइआनो गुबै आबाद जाहैबाय। माइनि अनगायैबो मा मा होनो गोरान आबाद हिसाबै फाथो बेसर दालि सबायाइ खख्लें आरि फोनाय जायो जोंनि एरियायाव आरो ओमफाय माइखौ माबोरै गायो खोन्थानांगौ नामा नोंनो
औ खिन्थानो हागोन नोंथां।
माइखौथ' दा नै दा दैलां समावनो गायनाय जायो जेब्ला मा होनो दुब्लिफोराव अखा हानानै एबा मा होनो लङाफोरजों दै लाबोनानै हाखौ एसे गुरै खालामनानै मा होनो खारायनानै लानाय जायो फार्स्टआव जेब्ला खारायनानै एसे साननै सानथामसो थानायनि उनाव एसे दै बुरजा होनानै ओमफाय मोजाङै हालौफिननाय जायो गोदोनि समाव नांगोलजों हालेनाय जायोमोन ओमफाय दाथ' मा होनो गोदान मुगा हिसाबै दा ट्रेक्टर ओंखारबायना बांसिन मानसिफ्रा टेक्टरजोंनो हाल एवो आरो। ओमफाय जेब्ला हाल एवै हाल एवै हाया मा होनो माइ गायजा से मा जायो गोमोन जायो होमबाथाय जेनेबा मा माइ गायो बे माइखौ गायनाय जायो आरोना जोंनिथिं बांसिन मा होनो बंग'बिन्दु आसुमाइ रन्जित ओमफाय मा होनो बायेसमुथि फरिमल ओमफ्राय जोसा माइब्रा इफोर माइखौनो गायनाय जायो आरो। ओ ओमफाय बोरै मे सें बोथोरावथ' माबा जाहैबाय बेसर बे माइ आबादखौ मावखांनायनि उनाव बेसर दालि फाथो आरि फोनाय जायो आरो। ओमफाय अबेबा गोजौ जायगाफोराव थारुनफोरबो गायनाय जायो।
नोंथाङा माबा आबाद मावनायनि आदबखौ मिथिबावनो लुबैदों नामा।
ओ नोंथां बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन आरोबाव नोंथाङा बुंनायनि गुबुन गुबुन आबादफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा।
उम
बेबादिनो फाथो सिबिं बेसर बेफोरनि सोमोन्दै।
उम बेसरनि सोमोन्दैनो खोनन्थागोनसै आं होनबा नोंथांनो। जेब्ला मा होनो माइखौ गायखांनायनि उनाव माइआ मा होनो मोनो। होमब्ला माइखौ हाखांनायनि एसे उनावनो आरोना एसे उनावनो जेनेबा उदां बोथोर होननो बेयावनो मा होनो हालौनानै लानाय जायो हाखौ मोजाङै जेनबा बेसर फोनायनि फोजानाय बायदि नांगौ रोखोमै हाल एवनख लानायनि उनाव मा होनो बेगरखौ फोनानै होनाय जायो आरोना। फोनायनि उनाव जेब्ला मा होनो बेसरा जेब्ला रज'गोन होनबा। नांगौबादि बेयाव इउरिया पटासियाम आरि हासार होनाय जायो। आरो जेब्ला मा होनो बेसरा एसे गोजौ जायो होमबा गोजौ जानानै बिबार बारो बिबार बानायनायाव फिथाइ जायो होमब्ला बायदिसिना मा होनो फिथाइफोरा मोजां जानायनि थाखाय भिटामिन आरि होनाय आरो एम्फौ बुथारग्रा मुलि आरि होनाय जायो। बेबायदिनो जेब्ला बेसरा बिबार बारनानै फिथाइ फिथाइ जानानै मा होनो मोननानै गोरान जेनेबा फुजानाय जायो होमबा दुब्लियाव मा होनो फुनानै दोननाय जायो बिदिनो साननैसो रानहोनाय जायो आरोना। जेनेबा राननायाखैबा जुदि रानखानायब्लाथ' इदिनो ओमफाय मारा होबाय। गोदोनि दिनावथ' मारा मोसौफोर रोङो बांसिन जयोमोन मानसिफ्रा दोरोङारि आदब हिसाबै। दाथ' ट्रेक्टर ओंखारनाय हिसाबै ट्रेक्टरजोंनो बांसिन होयो आरो। बेलेग मा होनो दस्राफोर माबा मारा होग्रा ज' ओंखारबायना? बेफोरनि हिसाबैबो होनाय जायो आरो ना। बिनि उनाव माखासे मा होनो मैला हाद्रि बालाफोर थानायफोरखौ आरो बारा आगारनाय जायो।
ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बाहायजानाय बा फानजानाय जायो आरोना बेसरनिख्रुइ मा होनो जोङो थावबो मोननो हायोना नोंथां।
थाव आरो बायना आरो मा होनो सिबिंखौबो बेबायदिनो फोयो। गोरान हायाव एसे गोरानफोर हायाव बांसिन जानाय बायदि माबाखौ बेसर आरो सिबिंफोरखौ। सबायफोरखौबो बिदिनो मा होनो जेनेबा सिबिं आरो सबायफोरखौ
हालौवलायाबाबो जायो ओरैनो जेनेबा बोरि माथाविफोराव फोनानै दोनबाबो आं जानाय नुनो मोनो जों मिथिं आरो ना।
औ
बेगरखौ गारनानै दोननायनि उनाव मा होनो जेब्ला बेगरा खिलियो ओमफ्राय मा होनो एसे जेवराफोर बा मुलिफोर होलायाबाबो जायो जोंथिंथ बांसिनानो जेब्ला देरनानै मा होनो फिथाइफ्रा रायो। होनबा फुनाय जायो आरोना फुनानै लाबो लाबोनानै माबाखौ सिबिंखौ बुसनांगौ जायो। एसे एसे जेब्ला मा होनो फिथाइया गावगोन होनोमबा फिस्रि फिस्रि जमा खालामनाय जायो।
ओमफ्राय सबायखौ मा होनो सबायखौ बिदिनो बुख्रे बुख्रे माबानाय जायो आरो ना। होमब्ला नोंथाङा आङो नोंसिरनिथिं आबाद मावनाय जायो खोनन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओरैनोथ' आबाद होनोबा जोंङो जायखौ जोंङो जानानै जों थांनानै थानो हायो जों बेफोरखौ आबाद होननानै बुङो बिनि गेजेराव जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो आबाद जानाय जायो। जेरै मैगं थाइगं हिसाबै जोंङो आबादखौ जानाय जायो आरो बेबायदिनो ओंखाम हिसाबै जोंङो माखासे आबादफोरखौ जानाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोङो थाव महरै जानाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोंङो आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जोंङो माखासे ओरैनो ओरैनो थानाय समाव जानाय बेबायदिनो बायदि बायदि जानाय हिसाबै जोंङो जानाय जायो नङा होमबा बेबायदिनो जोंङो आबाद होननानै बुङोबा गासै माखासे आबादफोरखौ खौ जोंङो मख'नो हायो जेरै माइ, सबाय बेसर, सिबिं, आरो बेबायदिनो थासुमलि आरो बेबायबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन जेरै हालदै, हाइजें आरो बेबायदिनो फाथो आरो बेबायदिनो जोंङो मिथिनो हानाय गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मख'नो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? जोंङो बेफोरखौ गुबुन गुबुन आदब जों गुबुन गुबुन हाबा एबा खामानिफोरावबो जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोंङो फाथो फोनानै जों जानायनि अनायैबो जो माखसे सम गोरलै समाव जोंङो बेखौ ओंख्रिबो जायो आरो बिनि बिलाइ बाहागो जोंङो नारजि हिसाबै जानाय जायो बिनिनो मोदोम बाहागोनि जोंङो बिगुरखौ जोंङो मा होननानै बुङो? ओ दिरुं हिसाबै बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोंङो बिनि मोदोम बाहागो एबा बिगुर जिरनाय ना बेखौ जोंङो मा होनना बुङो फाथिना बा थो सेरनाा होननानै बुङोना बे हिसाबै जो बाहायनाय जा जायो बेखौ जोंङो जोंङो दोरोंङारि गोदो गोदायनिफ्राय जोंङो मा होननानै बुङो? अन्थाइ मुगानि उननि समनिफ्राय जोंङो बेखौ ओ जेब्ला न फोर लुयो अब्ला बिनि उनाव जोंङो एन्जुरफोराव जोंङो बेखौ इन्जुर लुमनायाव जोंङो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो प्लाटिकनि न लुयोबा जोंङो जाहाथे ओ गोजौनिफ्राय गोलैनाय जोंहा मा होननानै बुङो ओ सारअन्थाइ होननानै बुङा बेखौ ओ मा होननानै बुङो बियो जाहाथे प्लास्टिकखौ गब्लुं होआबा गाज्रि खालामा बेनि थाखाय जोंङो सायाव होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनो आरो अर जरायनायावबो जोङो बाहायनाय जायो जेरै मानोना बियो गोरलैयै खामनो हायो बा गोरलैयै खामोबा एसेल' अर नाङोब्लानो खामो खामोखाय जोङो बेखौ ओ अर जरायजेननो थाखाय बा लगायजेननो थाखाय जोङो बेखौ बाहायनाय जायो। नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादखौ जों जानायनि अनैबो जोङो गुबुन गुबुन बाहायनाय जायो आरो जों जानायनि आबाद होननानै बुङो। होनोबा जोङो माइआनो गुबै जाहैबाय जोंनियाव बेबायदिनो जोङो माइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माखासे आबादफोरखौ जोङो जानायाव बाहायनाय जायो जायो जेरै सबायफोरखौ जोङो ओंख्रि महरै जानाय जायो जेरै दालि बेखौबो जोङो ओंख्रि महरै जानाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे आबाद फोरफोरखौ जोङो मस्ला हारि हिसाबै मस्ला हिसाबै जोङो बाहायनाय जायो आरो जेरै हाइजें बेफोरबायदि आरो आरो गुबुन गुबुन जोंहा दंबावो जों मिथिनो हानाय गुबुन गुबुन मस्ला हारिनि बिफां नङा होमबा नोंथां जोङो माइखौथ' फ्राय मिथिखायो जोङो माइआ मोनसे जोंनि गुबै आबाद बेखौ जोङो ओ फ्राय बयबो मावोआनो जाहैबाय गासैबो गामियावनो बा गासैबो ओनसोलावनो ओ बियो मायआबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं दैजों गायग्रा माइ आरो जोंहा मा होननानै बुङो गोरान जायगाफोरावबा गोरान हायाव गायग्रा माइ गोरान हायाव गायग्रा माइनि जोलैया आलादा जायो आरो ओ दैयाव गायग्रा हा माइनि जोलैया आलादा जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ दैयाव गायग्रा माइ होननानै बुङोबा जोङो जोसा माइ माइब्रा माइ माइसालि माइ रनजित माइ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोम जोंहा जोलै नुनो मोनो आरो रो जोङो आथिखालाव गोदोनिफ्राय आरोबाव बांसिन जोंहा ओ बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय बा जोंनि माखासे आबादारि ओ नायबिजिरग्रा नायबिजिरसंग्राफोरनि ओ माखासे नायबिजिरनाय एबा नाजानायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जोलैफोरखौ जोङो मोननो हासै नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों नो गोदोहाय बांसिन गायोमोन जाहैबाय गुबुन गुबुन नाथाय आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन माइनि जोलैखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ माखासे ओ बैग्यानिकफोरा जोंहा नायबिजिरनानै बानायनाय जायो आरो। आरो बेबायदिनो जोङो माइनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबाद फोरखौ मख'नो हायो जेरै ओ सबाय सिबिं आरो गुबुन गुबुन आरो बेबायदिनो जोङो आबादखौ मखनायनि अनगायै बो जोङो बे मिथिनाया गोनां जे जोङो माखासे आबादफोरखौ जोङो बोथोरजों खाबजानाय हिसाबै जोलै दिहुननायखौ जोङो आथिखालनि दोरों दोरोङाव नुनो मोनो जेरै जोङो ओ जाय आबादखौ जोङो मेसेङाव गायनाय जायोमोन बासे मे मेसेङाव दिहुननाय जायोमोन। बे आबादखौनो जोङो दैज्लांनियाव दैज्लाङाव दिहुनग्रा हिसाबैबो जोङो जोलै मोननो हासै जेरै जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौनो नाय जोगोनारफोरखौ जों जोङो सिगां समाव मोनसे बोथोरावल' जोङो मोननो हायोमोन नाथाय बिनिफ्राय जोङो गुबुन आदब बाहायनानै ओ मोननैबो बोथोर जेरै दैज्लां आरो मेसें बोथोर मोननैयावबो जोङो मोननो हानायखौ जोङो नंआ होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरखौबो जोंङो दैज्लां आरो मेसें बा अराय सम मोनग्रा बेफोरबायदि आबादसिम जों जोङो सोलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरो गासैबो जोंनि आबादारि बि थिंनि जौगानाय नङा होमबा नोंथां जोङो गासै समावनो जोङो गासै आबादफोरखौ जोङो मावनो हानायनि सुबिदाया जोंहा बांसिन दंसै आरो गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद गोबां फाराग दंसै जोंहा गोदोनि समाव जोङो खम समनि गेजेराव बा गोबाव सम समनि गेजेराव जोङो एसेल' आबादखौ मावनो हायोमोन मानो होननानै बुङोबा बेयाव एवनाय खान थि आरो माखासे ओ ओ गोबाव सम लानायनि थाखाय जोङो आबादफोरखौ एसेल' मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव माखासे दोरोङारि जौगानायनि जोहै जोंहा खम समनि गेजेराव गोबांथार आबाद मावनो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेबायदिनो जोङो आबादनि सायाव सावरायनो हायो आरो। ओ गोजोननाय थाबाय नों थांजों सावरायनानै मोजां मोनदों ओ